हेलौ नोंथां खोनादों हेलौ
औ मामोन
ओ मा खामदों
आ दङ
हो
ओ नोंथांनि साउन्डखौ खम खोनाफैयो कलाव
खोना बायना नोंथां
उम जाखांबाय
जाखांबाय जाखांनायालाय
औ
अ नोंथाङा माबाफोर दङमोन नामा
हो
माबाफोर दंमोन नामा
दं औ दंमोन आं माने नोंथांनाव मोनसे खोथासो सोंनो सानदोंमोन
मा खोथा
माने बर'फोरनि थाग्रा न आ माने मा मडेल मा रोखोम जेनेबा मारै खालामो मा मा नाम बेफोरखौ माने नों खिन्था हरनो हागोन नामा आंनो एसे गुवारै एक्स प्लेन खालाम हरनो हागोन?
खोन्था नोलाय हायो। थु एफाग्राब गुवारै एक्सप्लइेन खालामनो हानाय नङा बायदि मोनदां।
दे नों जेसेबां माने नों जेसेबां एक्सपिरियेन्स दं नों माने खिन्था हरबानो जागोन दे।
यावथ' बुंनो थाङोब्ला, ओ मान दायन रोखोमनि थायो। इसे ना खोनादों?
खोनाबाय औ बुं दे।
इसिं न।
औ
फाल'
औ
औ
उम
न'मानि
औ
उम।
ओमफ्राय ओ जान' ओ आलासि फोरखौ दोननाय जायो।
औ।
ओमफ्राय न' नमा न'आव ओ गाहायला जिनथु गारजेन थायो बिसोर बिसोरो थायो ओमफ्राय मा होनदों मोनलाय
अस खफ्रा
कफ्रा होनखांबाय नामा?
औ होनखां बाय मोनदां।
न'मा न होनखांबाय।
औ
अख्रां न' होन अखं अखं नआ मामोनलाय?
नोंथाङा मिथियोदा?
आं बेखौ मिथि थला।
आं नोंथांनाव आंबो मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदोंमोन?
औ दे सों।
आ जिथु बर'फ्रा गोदो गोदाय ओ सिखार खालामोमोन, नङा होमबा?
औ।
ओ जेरै ओ नाफोरखौ हमनो थाखाय मा मा आदबजों बोरै मा बुस्थुजों ओ नाखौ हमनानै बिसोरो जायोमोन?
औ नोंथाङा मोजां सोंथिखौनो सोंदों आंनाव होमबा आं नोंथांनो दा खिथालां-खिथालांसै मारै जेनेबा गोदोनिफ्राय इज इज गोदोथ' जानो इसिबां आबाद मावनो रोङामोन नालाय इसिबां खममोनना आबाद मावनाया। मारै जेनेबा सिखार खालामनानै जायोमोन होनबा आं मिथिया खिथानोसै माने गोदोनि दिनाव नाफोरखौ हमनो थाखाय इसिबां दानि बादि गोदान आगजुफोर ओंखारथ'वाखैमोन माने गोदो। बिदिनो बिसोर गोदोनि मानसिफ्रा बिदिनो जंफोर लानानै जेनेबा जंफोरजों दैयाव नुजानाय नाफोरखौ थुलाबायनानै जायोम' हमोमोन आरो जेफोर बिदिनो जे बाने जेफोरजों सारनानै मा बायोमोन बिसोर नाफोरखौ। बिदिनो गोबां बायदि रोखोम आ खारबायदा खालामनानै माने बिसोर ना हमनानै जायोमोन आरो। बिदिनो ओ।
मा मा रोखोमै? मा मा रोखोमै खोनथाहरलाय?
बिदिनो रोखोम होनोबा खायसेया माने जेजों जे सानानै दोनोमोन, माने दैयाव बिदिनो गोलाव लाङि जे सायो, बेयाव नाया जेनेबा थाबाय, बिदिनो सानस्रिलाबायनानै बेरा बा थाय माने बाव नांथानानै थाबथानानै थायोमोन आरो। आरो बिदिनो मोनसे लाङि होननाय जे सारग्रा दं।
नोंथाङा नोंथाङा बुजियाखै खोमा दा आं सोंनायखौ आं-आंनो खोन्थाहरसै खोमा दा।
दे खिथाहरदो होमबा नोंथाङा।
ना हमग्रा बुङोबा जोंहा दङ औवानिफ्राय बानायनाय ख'खा।
औ बे-बेफोरबो दं।
ओ खाखि। नङा होमबा? ओ ना हमग्रा जिहेथु ख'खा बेखौ औवाजों हेबनानै बिनि खुगाया गुवार जानानै उन फारसेथिं फिसा फिसायाव ओ नाखौ हाब सोनानै दोनोमोन, माने नाया हाबनानै थायोमोन। जिहेथु लाङि ओ सोरि लाङि नङा सेन, सेनाव जोंहा ओ नाया जिथु उदै बाहागो सेननि उदै बाहागोनिफ्राय नाया हाबो।
औ नंगौ नंगौ। नोंथाङा माथो मिथिखाजोबो होमबा?
औ मोनथिनाया मोनथियो। आं नोंथांखौसो मोनथियोना मोन थिया सोंहरदोंमोन।
औ होमबा आं नोंथांनावनो माने मोनसे कुइसन सोंबावनोसै। माने जेनेबा बिदिनो सेनफोरजों ना सानाय समाव माने बिदिनो नानि अनगा गुबुन आरो ना हाबथावनाङि बुस्थुफोरा जेनेबा हाबो नामा जेनेबा नानि अनगा आरो?
औ औ ओ दैमायाव थानाय गोबां बुस्थुफोरानो हाबो। जेरै ओ जिबौआनो जा बा एम्बुआनो जा बा ओ जाबोर जालाबो हाबनो हागौ। दैमायाव सायोबा
उम उम।
आरो माबा मोनसे सोंनांगौ दंबावो नोमा?
ओ आंहाथ' सोंनांगौआ बिदिनो दं माने बांसिन माने मा मा नाखौ जेनेबा मानसिफोरा जायो आरो मा मा नाखौ गो गोथाव मोनो खिथानो हागोन नामा?
नायाथ' जिहेथु ओ हारग हाग्रा बारियाव मोननाय ओ नाफोरा जाहैबाय ओ ना गोरि ना फिथिग्रि, नास्राय मावा ना ना बामला, बालाबाथिया नै बेेफोरखौ फ्रायनो जे जोङो सायोबोला मोननाय जायोमोन आरो दा दासिमबो मोनो नाखौ आरो जोङो ओ जोंहा आइजो माहा रिफ्रा ओ खबाइ आरो जेखाइ लानानै दैब'आव थानाय नाफोरखौ गुरनानै जायोमोन।
उम।
बेनो आरो ना।
उम।
आं नोंथांनाव मोन से सोंथि सोंहरनो नागिरदोंमोन।
औ दे सों।
सोंहरनो हागोना?
हागोन हागोन।
ओ जोङो नाफोरखौ बोरै फिसिनानै नाफोरनिफ्राय रां आरजिनो हागोन?
औ नाफोरखौ बिदिनो फिसिनो थाखायथ' जोंनो गि बियावनो नांगौ जायो मोनसे फुख्रि नङाबा एसे गिदिर गुवार हाखर। दानि जुगाव माने बांसिन मानसिफोरा फुख्रियावनो फिसियो आरो नाखौ बिदिनो फुख्रि जावहोगोरसि गोन गिबियाव जे आरो बिनि उनाव जेनेबा बेव दै सोयो जों फुख्रियाव मेसिनफोरनिफ्राय। दै सोनानै जेब्ला फुख्रिया ना फिसिनाय बादि दैया फुङो अब्ला बेयाव माने बिदिनो गोरलै गोरलै ना फुवानफोर जेने बायदिसिना रोखोमनि बा हफु मेरगा बिदिनो थायो फिथिख्रि गोबां बायदि बायदि रोखोमनि ना दं बेफोरखौ माने जों फुख्रियाव गोरलै फुवान समाव हगारना होनांगौ जायो आरो आरो हगारना होनानैल' जाया माने माने बेफोरनो ना बायदिफोरा जानो थाखाय जों दानाफोर बायनानै दोननांगोन आ रो सम सम जाबानो माने बिदिनो ना जाग्रा दाना गोबां दं ना आजिखालि फानो बेफोरखौ माने होनांगोन आरोना नाफोर जानो थाखाय।
अ ओमफाय ना खौ ओ मा समनि उननिफ्राय आगारनानै मा समहालागै माने बिनिफ्राय रां मोन्नो हायो
नाखौ हगारनानैथ' जेबो माबा गैया जेब्लानो नानि फुवान ओंखारो एब्ला दैफोर जा फुख्रियाव थायो अब्लानो माने ना गोरलै मोनबानो हगारजायो आरो ना?
मा मा समाव ओंखारो मा मासाव
आं नोंथांनाव नोंथांनाव सोंनि आङो होमबा मोनसे खोथा
सोंहरलाय।
औ, जेनेबाथ' नाखौ जायो होन्दों माने मानसिफ्रा आरो जानायनि अनगायै जेनेबा नाफोरखौ आरो मा मा खामानियाव बाहायबावो?
नायाथ' मेनलि जानायाव बाहायो नङा होनब्ला? ओ फ्राय जेनेबा गुबुन रोखोमनि ना लायै लायै नाखौ जोङो ओ माखासे बिसिनिफ्राय मोननाय जेथु बिगुर
औ।
ओ सिंनि माखासे बाहागोनि फाय मुलि बाहायनाय जायो आरो माखासे माखासे ना दं आं नामखौथ' बावबाय बे नाखौ ओ बे नानिफ्राय जि बिनि बि खौ बरन्नानै ओ मानसि फोरनि ओ मोदोमाव खामनाय अर जिथु अर खामोना अर खामनानै बै अर खामनाय जायगाखौ मोजाङै ओ सिगांनि महराव लाबो फिन्नो थाखाय बै‌ ना बिगुरखौ ओ लागायनाय जायो आरो। आरो ओ सोरबा सोरबायो ओ नाखौ ओ से-साइसनि थाखाय माने समायना न'फोरखौ समायना नुनो थाखाय ग्लासनि ग्लासनि बक्सआव बेखौ फिसिनाय जायो आरो।
बिदि आरो ना होमबा?
ओ जानो थाखायसो फिसियो। आरो बेबायदिनो माखासे गुबुन गुबुन खामानि दं आरो
अ औ दे होमबा गोजोन्थों